औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आङो दा ओरैनोसो दङ
औ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन दे
दा जोङो आङो दा नोंथांजोंहाय जोंनि माखासे आबहावायारि जेंनानि सोमोन्दैनो सावरायनो सानदों नोंथां
औ दे
जोंनि आबहावाया मा मा बिथिङावहाय गेब्रेङो होननानै बुङोब्ला जोंनि माखासे सुबुंनि माखासे मावनाय हा हाबानि आरो मिथिंगायारि माखासे जाथायफोरनि गेजेरजोंहाय जोंनि आबहावाया गेबे ओ आबहावाया मा गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां दा माखासे जोंनि आबहावानि माखासे जेंनाफोरा जाहैबाय जेरै मिथिंगायारिनिफ्राय जेरै दैबाना आरोबा जेरैहाय मा हा खुरखानायफोराबो जायो आरो बबेजों मा लोगोसे बांग्रिफोरबो हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबनाय बेफोरबायदि नङा होमबा सुबुं अनजिमा बांनाय बेफोरनो जोंनि मा आबहावानि माखासे ओ जेंनाफोर नङा होनब्ला दा दैबानाखौ जोङो दैबानाया जोंहा मा मिथिंगायारि जाथायजोंबो जायो आरो मानसि बानायनायजोंबो जायो नङा होमबा दा मिथिंगायारि जाहोना जाहैबाय बांद्राय अखा हानाय हायोब्ला नङा होमबा बांद्राय अखा हायोब्ला माखासे दैमानि दैफोरा देरनानै मा गोबांहाय ओ बे हायेन ओनसोलावबो बोहैनानै हाजोनिफ्राय बोहैबोनानै मा माखासे ओनसोल ओ जोंनि बे हायेननि गामि ओनसोलावहाय मा दैबाना जानानै मा न' बां दाउ जिब जुनार गासिखौबो मा सिलिंखार खालामफैजोबो आरो गोबां बेवहाय जिब ओ जुनारफोराबा मा जोबस्रां लाङो न' बांफोराबो जोबस्रांलाङो जाउनाव जोंनि सुबुंफोरा मा बै फोर माखासे न' बांफोराबो दैबानाजों बुखारलांनायनि जाउनाव मा आरोबाव गोदान मोनसे बेबायदि न'आव दाफिननांगौआवहाय जोबोद रांखावरिनि मा ओ खहाबो जायो आरो नङा होमबा नोंथां दा जोंना न' बांं जिब जुनार गासिबो दैबानाजों जों बुखारलांजायो बा मा जागोन जोंहाथ' रांखान्थि बिथिङावबो खहा जागोन नङा होमबा दा बेफोरखौ जोंहा न'फोरखौ गोदानै बानायफिननांगौ बा जिब जुनार गोदानै फिसिनांगौब्ला अब्ला जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जागोन दा बेफोर माखासे मिथिंगायारि ओ अखा हानाय बांद्राय अखा हानायनि थाखायबो मा दैबाना जानो हागौ आरो दा सुबुं आबो माखासे जोंनि सुबुंनि मावनाय हाबानि थाखायबो दैबानाया जायो जेरै बेहाय माखासे ओ बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा दाननाय नङा होमबा गोद गिदिर गिदिर सिशल्प' दारिमिन फोर बानायनाय बेबायदिनो आरो बेजोंनो मा जोंनि माखासे दैबानाफोराबो जायो आरो आरो खायसे ओ टाउन सहराव जेरै नोगोरफोरावहाय ड्रेन लामाफोराव बाहाय मा बायदि रोखोमनि मैला दाखोरफोरखौ गारनानै बेहाय मा दैया बोहैलांनो हायैयावबो मा दै बानाया सोम जियो आरो बेफोर जोंनि सुबुंनि मावनाय हाबानि थाखायनो जायो नङा हबा दै बानाया
औ
आरोबाव बेबायदिनो जोंहा दैबानाल' नङा हा हा गेब्रेंनायाबो जेरै हा खुरखानायफोराबो माखासे जोंनि ओ सुबुंनि मावनाय जाहोनावबो जायो आरो मा मिथिंगानिफ्रायबो जायो आरो जेरैहाय हा गिसिखानाया जेरैबा ओ बेबायदिनो माखासे दंफां लाइफांफोरखौ जोङो गोबां दानफायो नङा होमबा आबाद मावनो थाखाय बे आबाद मावनो थाखाय जोंङो ग्रा दानफायनाय बिफां लाइफां बा दैमासेनि हाफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्रांनायावबो जायो। हाग्राफोरखौहाय जोङो एवस्रांनाय बेनि थाखायबो जायो आरो जेरैहाय दै रुगुंफोरावहाय मा मा माखासे हाब्रांफोर गैला गैला नालाय होबथानो थाखाय बेनि थाखायनो मा दैया लासै लासै खुरखानो मोजां जायो आरो मा हाया गुरै जाबाय नालाय बेनि थाखाय दा बांद्राय बेबायदि ओ माखासे दैफोराबो ओ दै लामाफ्रा होथेनायनि थाखाय जेरै दै लामाया दस्रा लामा मादै दस्रा लामा लानानै मा दस्राजों थांनानै मा खालामगोन बै दस्रा लामाजों थांनानै बांद्राय ओ दैया बाराद्राय थांनानै बेहाय मा माखासे खरा जायोना दैया बेहायनो माहाफ्राबो गिसिखायो बेबायदि आरो आरोबाव मा हाफ्रा गुगा लाङो बांद्राय अखा हाबाय थायोब्लाबो हा फोरा गुरै जानानै बेजों खुरखालाङो दै नङा होमबा दा बे गोबां गिदेर गिदिर मा माब्लाबा समावहायथ' दैया देरबोयो नङा होमबा गुथाल सोमजिलायनाय जेनेबा दोहौ सोमजिलायनाय बेबायदियावबो हाया गिसिखायो आरो दा बांग्रिं मावनायजोंबो जोंहा। माखासे मिथिंगायारि ओ गेब्रेंनाया जायो आबहावा गेब्रेंनाया जायो जेरै बांग्रिंङाबो ओ मिथिंगायारि जाहोनावबो जायो जेरैहाय अर्गेंबेरफुनाय हाजो। जेनबा हागि सिखारनाय नङा होमबा बेफोरनि थाखाय जोंनि मा बांग्रि मावो आरो बांग्रिङा सोमजियो बेफोरनि थाखायनो आरो बेबायदिनो हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनाय हाग्रामाखौथ जों रैखा खालामखथारनांगोन हाग्रामा ओनसोलखौ जोङो फोजोबस्राङोब्ला माखासे बेबायदिनो हाफोराबो खहा जालांगोन जिब जुनारफ्राबो आरो मा? हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्राङोबानो बिदुं बांनायाबो बारा जाया जायोना दा बे बिदुं बांनायजोंनो जोङो मा जागोन? द थांनानै थानायावहाय जोङो जोबोद खस्थ मोनगोन आरो दा जोङो मा होनोमोनलाय गरमावहाय जों बहा थागोन बहा मागोन? जोङो बिराद गरम मोना होमबा दा बेफोरबायदि बिदुं दुंनाय एखथग्राब मानिे बिदुं दुंनायनि ओमफ्राय जों बासायनांगौबा जों हाग्रामा ओनसोलखौ जोङो दोनथारनांगोन आरो माने फोोबस्रां मोननाय नङा आरो बेखौ। दा बे हाग्रामा ओनसोलफोरखौ जों जेसे हायो एसेग्राब मा दोननोसो नांगौ आरो बेयो जो बहाय मा माखासे ओ बे गरम बोथोर बांद्राय गरम जानायफोराव जोंखौहाय मा रैखा खालामो। आरो जोङो गुसु बेनि हाग्रामा ओनसोलनिफ्राय माखासे गुसु बारफोरा बारबोगोन नङा होमबा? आरो अखायाबो जोंनि थाखाय फैगोन हाग्रा ओनसोलखौ दोनोबासो मा? जोंनि गेजेराव अखाया सोमजिगोन नङा होमबा बेबायदि आरो जों माखासे जोंनि ओ सुबुंनि मावनायनि थाखायबो मिथिंगा आबहावाया मा गुबुंले जायो आरो जेरै दाखोर दालाफोरखौ जोङो जो जानला मानला जायगायाव गारला बायनागा प्लास्टिकफोरखौ प्लास्टिगाथ सेवाना बेफोरखौ जोङो मा मोनसे जायगायाव गाननानै जों बेखौ मा मोजाङै सावनो नांगोन आरो अब्लासो जोङो मा बेनिफ्राय जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनो हागोन आरो। बे नङा होमबा नोंथाङा दा हायाबो जोंना प्लास प्लास्टिकफोरखौ गारलाबायोबा मा ओ बेहाय प्लास्टिकआ सेवा जोंनि हाया जोंना आबाद मावनायनि थाखाय मा बेयो खहा गोनां जागोन आरो प्लास्टिकआ थायोब्ला दा नोंथाङाबो जोंनि बर'नि सोमोन्दै बा माबा मोनसे बुंनो गोसो दं नामा बा हागोन नामा?
आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'नि बेसादारि हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ
ओ बिदिबा आङो सावरायलांसै जोङो बर'नि बेसादारि हारिमु होनोब्ला जों बेसादारि हारिमु होननानै बुङोब्लानो जोङो ओ ओ सरासनस्रायै मिथिंगायारि सुबुं जिउखौनो बुंनाय जायो आरो। जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोंहा ओ मा मा नांगौ जायो जोङो थानो थाखाय जोंहा न' नांगौ बिदिनो जोङो जोंनि देहाखौ थाजिम खालामनो थाखाय जोंहा फिथाइ सामथाइ बेबायदि जानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदिखौ जोङो आरो जोङो बायदिसिना ओंख्रि बायदिसिना बसिना जानो थाखाय जोङो नाहा मैहा बेदर जानो थाखाय जोङो बेफोरबायदि न हा मैहा थांनो थाखाय मैहुर खालामनो थाखाय जोंहा बायदिसिना आइजें आयला नांगौ जायो। बेफोरबायदिखौ जोङो सुबुं माहारिया गावसोरनो बुथुमनानै गावसोरनो बानायनानै लानाय बेफोरबायदि महरखौ खौनो जोङो बेसादारि हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरो। दा जोंहा बर'फोरनि गेजेरावबो जोंहा गोबां बेसादर हारिमुफ्राहाय जोंहा दंखायो गोदोनिफ्रायनो बे बेसादारि हारिमुखौ जोङो बर' समाजावहाय जोंहा मोनबा बाहागोआव राननाय जादों आरो बेफोरनो जाबाय सुबुं आरिमु सुबुं ल्प' सुबुं लुथाय सुबुं गान्नाय जोमनाय आरो सुबुं संनाय खावनाय आरो सुबुं आरिमु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बाथौ बोराइखौ फुजा होनायाव जोंहा सारि सारि अन गुन्दैनि आलि फुजा जाहोनायखौहाय जोङो नुनो मोनो ओ इसिं न'आवहाय जोंना माइनाव दोननाय फज'नाय न'खरा खानायावहाय दावदाब बानायनाय दैहु फज'नाय आरियाहाय जोंना सुबुं आरिमुनि गेजेरावहाय गोगलैयो आरो सुबुं आरिमुनि सिङाव गोग्लैयो। बर' सुबुं समाजनि जोंहा न' न' लुनाय इसिं अखं लाफा होनानैहाय बाख ख्रि लुनाय अमा गन्द्रा गलि दाउ गग्रा सौर न' बेफोरनि गेजेरजोंहाय सुबुं आरिमुवा जोंना रोखा रोखायै बेर खाङो आरो। बेनि गेजेर जेरबो जोंहा बर' हिनजावफोरनि जि दानाय आगर एरनाय संग्राय सानद्रि बि गिसिब हेबनायनि महरफोराबो जोंहा सुबुं आरिमुनि मोनसे गोजौ नेरसोन आरो बेनो जोंहा सुबुं आरिमुनि सिङाव गोग्लैयो आरो। सुबुं शिल्प' होननानै बुङोब्ला जोङो सरासनस्रायै समाजनि-समाजनि सुबुंफोराहाय जोङो न'आवनो थानानै दिहुननानै बानायनाय मुवाफोरखौनो जोङो सुबुं शिल्प' होननानै बुंनाय जायो आरो। बर' समाजनि सुबुं शिल्पखौहाय गाहायै दानाय लुनाय औवा रायदोंनि हेब नाय दंफांनिफ्राय दाननाय दुरुं सानाय हानि दो दोख्ला दानाय बायदि बायदि बाहागोआवहाय जोङो राननो हायो। जोङो औवा रायदोंनिबो जोङो जोंहा बर'फ्रा गोबां बायदिसिना हेब नानै लायो जेरैहाय जेखाइ हेबो संग्राय सान्द्रि गिसिब बायदिसिना जोंहा औवाखौ जोंनो सानफ्रोमबोनि जोङो जिउआवहाय जोंनो नांबाय थागौ आरो औवाखौ जोंनो गासैबो खामानियावनो नांगौ जायो बेनि अनगायैबो जों दंफांजोंबो बायदिसिना बानायनानै लायो जेरै उवाल गायहेन बेफोरबायदि मुवाफोरखौ जों बानायनानै लायो आरो हानिबो दो दोख्ला बानायनायखौ जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो रोंखायो बेफोरनो गासैबो जोंहा सुबुं शिल्प'आवहाय गोग्लैयो आरो। बेनिफ्राय दङ जोंहा सुबुं लुथाय सुबुं लुथाय होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फ्रा जोंहा गोदोनिफ्रायनो न' लुनो रोंखायो गोदोनिफ्रायनो जोंहा थुरिनि न' लुयो दा जोंहा गोदान मुगाजों लोगोसे बेफोर थुरिनिल' न' लुनाया जोंहा दा बारा गैबांलिया आ रो जोङो दा गोदान मुगाजों गोरोबफानानै जोङो बायदिसिना गोदान मुगानि महरजो-ला-महर लानानै जोङो लुनो हमबाय आरो। बेफोरबायदि न' लु नाय इन्जुर दुमनाय आरो गासैबो हाबायानो जोंहा थाइ हारिमुवावहाय गोलैयो आरो बेफोरखौनो जोङो सुबुं लुथाय होननानै बुंनाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव जोंहा सुबुं गाननाय जोमनाय बर' हारिनि जोंहा गाननाय जोमनायफ्रा जोंहा मेगनाव नांथावखाथार आरो गोदोनिफ्रायनो जि जोम सना रुफानि गहेना खानाय खाथबनाय बेफोर गासैबो जोंहा गाननाय जोमनायावनो गोग्लैयो बर' बर' आइजोफोरा जोंहा गो दोनिफ्रायनो सना रुफा बेफोरबायदिखौ जोंहा गाननानै थाखायो आरो। ओ जोंहा सि जोम दखना दखना फास्रा बेफोरबायदिखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर' आइजो फोरा गावसोरनो आखाइजोंनो दानानै गानखायो बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ बिफां बिलाइ बिगुर बायदिफोरनिफ्रायनो बिसोरो गाब फुननानैहायबो लायो आरो आगरफोरखौबो बे मिथिंगानि नुथाइफोरजोंनो बिसोरो ओ माखासे नुथायफोरखौ लानानै बिसोरो हाय जोङो दख'ना गाननायखौ हाय नुनो मोनो आरो आगर एरनानै दख'ना गाननायखौ। दा जोंहा दख'ना गाननाया बर'फोरनियावहाय मोननै दङ बेनो जाबाय लांगा दख'ना आरो अग्रं दखना। दा जोंहा बांसिनानो आथि खालाव लांगा दख'नाखौ जोङो बांसिन गाननायखौ हाय नुनो मोनो आरो। बिनि अनगायै जोंहा दङ सुबुं संनाय खावनाय। सुबुं संनाय खावनायावबो जोंना बर' आइजोफोरा ओ जोबोद आखा फाखा खा गोदोनिफ्रायनो जोङो‌ गोबां ओंख्रिफोरखौ संनानै जाबोयो दाबो जोङो दोरोङारि हिसाबै बेफोरो ओंख्रिफोरखौहाय जोङो बाहायो जेरै सबाय साम', अनला दाउ अनला ना बेफोरबायदि आरो आरो नारज्रि-नारजि अमा बेफोरबायदि ओंख्रिखौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बर' आइजोफोराहाय जोंहा संनानै। जाखायो आरो बायदिसिना जोङो मिथिंगायावनो बुथुमनानै बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौहाय जोङो। संनानै जानायखौहाय जोङो नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां दङ जों। नि बेसादारि आरिमुवा हाय जोंहा बर'फोरनि बेसादारि आरिमुवा जोंहा जोबोद गोजौ थाखोआव जौगाखानाय आरो जोंहा गोबां दंखायो। बेफोरनो जाहैबाय जोंहा बर'नि बेसादारि हारिमु बेफोरखौनो जोङो गासैखौबो लानानै। बेसादारि हारिमु होननानै बुंनाय जायो बेसादारि हारिमुखौ जोंहा। मोनबा थाखोआव राननानैबो होनाय जाखादों आरो मोनसे मोनसे बेफोरनि सिङाव जोंहा गासैबो हारिमु। वानो जोंना गोग्लैजोबो दा आंनि बुंनांगौआ बेसेनोसैमोन नोंथाङा नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय। थाबाय औ दोनथ'नोसै ना औ दे।